नोंथां।
औं
अ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय आरो अननायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय था थाबाय।
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ सम दङ सावरायजागोन।
औ। बिदिब्ला जोंनि जोंनि गामि ओनसोलाव जे जोंनि बर'फोरनि दाव अमा बोरमा फिसि नाय बे आयदाखौ लानानै एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां सावरायजागोन बिदिब्ला।
अ गिबियावनो आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों एबा नोंथां। बिथांनि बिबुंथिखौ आं खोनासंनो लुबैद नोंथाङा आंनो गामि ओनसोलनि बागै जि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बेनि बागै आंनो एसे फोरमायना होग्रोगोन नामा??
अ औ हागोन नोंथां।
औ।
औ। ओ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने बर' सुबुंफोरा माने गामि ओनस ओनसोलाव गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोंहा साफ्रोमबो सुबुङानो फ्राय माने दाउ अमा बोरमा बेफोरदि फिनानै माने जिउखौ खुङोमोन आरोना।
नंगौ नंगौ थारैनो,
बेबायदिनो दासिमबो माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने साफ्रोमबो मानसिनावनो माने बांसिनैनो माने अमा दाउ बेफोरखौ माने फिसिनायखौ नुनो मोनो। आरो ना बेफोरनिफ्राय माने गोबां सुबुंफोरा दाउ बेफोरबायादि अमाफोरखौ फिनानै माने फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरो
नंगौ नंगौ थारैनो, !
जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङब्ला अमाखौ फिनांगौ फिसिनो गोनां जायोबा जोंहा गिबियाव अमानि गलार एबा गन्द्रा थानांगोन आरो
खौ जोङो सानफ्रोमबो माने मोजाङै साफायै लाखिबाय थानांगौ जिहेतु अ खि नालाय बेखौ माने खायफा खायफा बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलफोराव माने अमा फिसिनाय खौ माने मोजाङै माने जोथोन लायो जेनेबा बेफोरबायदिओ साफा सिबस्रांबाय थायो बेजों लोगोसे जोंहा अमानो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि ओ मोजां मोजां जाग्रा आदार जेरै जोंना बेबादि बेनो बेबायदि ओ बिदिनो मिहि गुन्दै बे बायदिसिना बेफोरदि बेजों लोगोसे बियो थाबनो देरनायनि आरो अमाफोरा फेलौबो जायो फेलौफोरनि मलै बेफोरबायदि फिक्सेन फोरबो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
नंगौ नंगौ थारैनो,
बेजों लोगोसे जोंहा अमानो गुन्दै होनाय जायो गुन्दैजों लोगोसे गोबां बायदिसिना होफाननाय जायो बेजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने गोबाङानो मा माने हाग्रानि थास' बेफोरखौ माने रुनानै होनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ आदारजों गलाय मोनन्देर खालामनानै होयो आरो। ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा मैगं थाइगं जेरै फाइनालाव बेफोरखौबो माने जोङो रुमनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोना।
नंगौ थारैनो,
थिग बेबायदिनो जोङो अमानो बेफोरबायदि ओ गुन्दैयि बायनानै होनांगौ जायो जेरै सापर दाना बायदिसिना बायदि बायदिसिना बेफोरबायदि बेसादफोरखौबो बेनो होफानाय जायो आरो। ओ बेजों लोगोसे जों अमाखौ फिनानै माने ओ खम समनि गेजेरावनो माने जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बे रां खौनो जोङोबो आरो खायफा खायफा बिदि अमा फार्मबो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो अमाखौ गोबां फिसा जानानै फाननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो खमैबो अमाया अमा मासिायाव ओ दाइन रोजा रोजागु रोजाफोर बादि आंखौ मोननो हायो आरो
नंगौ नंगौ, !
औ, ओ बेजों लोगोसे जेरैहाय जोङो ओ बोरमाफोरबो फियो जोंनि गामि ओनसोल जिफोराव फ्राय सुबुंफोरानो बेफोरजों गोबां जिउ खांबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ।खम जेरैहाय जोङो बुंनो थांब्ला, दा बे बोरमाफोर फिसिनो जोंहा गोबां अमा फिसिनायाबां जाया आरोना ओ बेखौ जोङोओ जोंनि दंफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरखौनो हाननानै खानानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा बोरमाया गोबां जेरै ओ राम बोरमा बेफोरबायदि थायो। दिगि बोरमा बेफोरबायदि थायो आरो। जोंहा बोरमायावबो गोबां रां मोननो हायो। बिनो जोङो ओव उम बोरमायावबो जों गोबां बोरमा फिसिनानैबो जोङो गोबां रां मोननो हायो बेजों लोगोसे जो ङो गावनि नांगौ जानायबो गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ माने जोङो सुफुंनो हा यो आरोना।
नंगौ नंगौ थारैनो।
अ अ। नोंथाङा बे औ अमा औ अमा फिनाय फोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ फोरमायनो हागोन, ओ जिहेथु जोंनि गामि ओनसोलाव ओ ओ जोंनि गुजिबा जौखोन्दोआनो माने बोरमा अमा दाउ जायखि जाया बेबायदि फिनाय खौ जों नुनो मोनो आरो आंबो गामि ओनसोलावनो जोनोम मोनना नै गामि ओनसोलावनो देरनाय आरो दासिमबो गामि ओनसोलावनो दङ हिसाबै ओ जोंनि जि ओ दाउ अमा बोरमा फिननाय बादै हयथ' आंहाबो एसे माने ओ मोनथिनाय एबा गोसोआव माने बे फोरखौ मोनथिनाय एबा बेनि बागै एसे रोंगौथि दङ आरो। दा खोथाया जाहैबाय मा ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनाया बो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा गामि ओनसोलनि। जेराव जोङो दाउ अमा बोरमाखौ फिसिनानै ओ जोङो ओ रां रुफा आरजिनानै दिनैनि दिनाव जोङो न' खर सालायनायखौ एबा नखर संसार जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जुदि दाउ अमा बोरमाफोरखौ फिसिनोब्ला बेफोरखौ जों जोथोन लानांगोन। गिबियाव जोङो जुदि अमा फिसिनोब्ला हयथ' जोङो अमानि थाखाय न' खालामनानै लानांगोन एबा न'खौ जों हा गुवाल होनानै जोङो जोङो फ्लरखौ फाखकानि खालामोब्ला सम मथे जोङो माने बेखौ साखोन सिखोन खालामबाय थानो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो सम मथे आदार होनाय आरो सम मथे साखोन सिखोन खालामनाय सम मथे फेलौनि मुलि होनाय सम मथे भेक्सिन होनाय बैफोरबायदि जुदि जोङो जुदि जोथोन लायोबा अमाखौ जोङो थाबैनो फेदेरनो हायो‌ आरो आथिखालनि दिनाव जोङो बायदि रोखोमनि अमा फेदेरनायनि मुलि बायदिसिनाखौ जों मोननो थांसै। जेरैहाय फा फेलौ थैनायनि मुलि जेरैहाय थाब देरनायनि ओ भिटामिन आरो दानाफोरखौ जोंङो जुदि ओ सम मथे होयोब्ला ओ बिथांङा दि अमा अमाफोरनो जों जुदि जाहोयोब्ला जोंङो माने बे अमाखौ थाबैनो फेदेरनानै जोंङो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां‌। जेरैहाय जोंङो जेरैहाय जोंङो जुदि बे अमाखौ मोजांङै जोथोन लानानै जुदि गु मास जि मास फि सि ब्लानो जोंङो गोबां ओ माने बिबांनि रां मोननायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो बैफोर रांजोंनो जोंनि गामि ओनसोलाव ओ। माने गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनाय फोरोंहोनाय गावनि न'खरनि खरसाफोर दिहुननाय गाननाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना खरस खालामनायखौ जों नुनो मोनो। फारसेथि बोरमानि थाखायबो जोंङो बैसां खालामथारनांगौ मानो होननानै बुंङोब्ला बोरमाया जेब्लाबो बैसां नागिरो आरो बोरमाखौ जुदि बैसांङाव दोनोब्ला बोरमा हथारै माने बेराम आजारा सोमजिया आरो। ओंखायनो जों बोरमानो सम मथे फलौनि मुलि होनाय सम मथे भेक्सिन होनाय थेबानि मुलि होनाय सम मथे गांसोफोर हानानै होनाय हानाय मानि उदै गुजासे जाहोनाय बैफोर जोंङो बोरमाखौबो फैनानै गोबांखिनि माने रां आरजिनो हायो। बेबायदिनो दाउनि बिसयबो आं बुंगोन दाउनि बिसयबो जोंङो माने बेमार जानायनि सिगांनो दानिया जों दा आथिखालाव जोंङो थाब थाबनो दाउफोरखौ बेराम जानाय नुदोंबो नाथाय बेराम जानायनि सिगां सिगांनो जों दाउफोरनो जुदि मुलिफोरखौ होयोब्ला दाउआ हथादै बेराम जाया आरो। बेनिखायनो जोंङो माने बैफोर जिबिफोरखौ फिसिनानै गोरलैयैनो दिनैनि दिनाव रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बैफोर बिथिङाव आथिखाल आथिखालाव सरखाराबो गोबांखिनि हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय अमा दोननायनि थाख अमा न' लुनानै होनाय बोरमा दोननायनि थाखाय बोरमानि न' लुनानै होनाय दाउ फिसिनायनि थाखाय दाउ फिसा हरनाय बायदि माने सरखाराबो हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो दा बे बिथिंखौ नायोब्ला जोंङो दाउ अमा बोरमा फिसिनानैबो माने जोंनि न'खर दैेदेननो हायो गथ' गथायखौ फरायहोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय खरसाखौ दिहुननो हायो बे खोथाखौ जोंङो रोखायै बुंनो हायो आरो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो आथिखालाव गोबां मानसिफोरानो माने गिदिर गिदिर अमानि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जेरावहाय बिथांमोना नांनाय मानि रां खरस खालामनानै न' बां अमानि थाखाय न' बां लुनानै माने खेबसेयैनो नैजिथा नैजिबाथा थामजिथा बेबायदि अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बैबायदि जुदि अमा फिसिनो हायोब्ला जोंहा गोबांखिनि मुलाम्फा जायो आरो। आरो लोगोसेनो जोंहा अमा फिसिनायनिख्रुइ आरो गोरलैसिन राहायानो जाहैबाय जोंहा बोरमा फिसिनाय दा बोरमा फिसिनायावबो जों बोरमाखौबो जों फिसिनानै मोजां जुदि जोथोन लायोबा जोंङो बेवहायबो गोबां रोखोमनि ओ फैसा आरजिनो हायो आरो नोंथां। आं दा नोंथांनिफ्राय आरो फंनैसो खोथा मोनथिबावनो लुुबैदों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बा नोंथांमोन एरियायावबो बेबायदि सोरबाफोर माने बोरमा अमा फिसिनाय दं नामा जाय बिथांमोनखि दिनैनि दिनाव बा आथिखालनि दिनाव बोरमा अमा अमा फिसिनानै गोबां आरजिनो हादों बेफोरनि बेफोरबायदि सोरबा अमा बोरमा फिसिनाय दं नामा एसे फैना होगोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोबोबा थारैनो माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने ओ फ्राय सुबङानो बेफोरबाददि ओ दाउ अमा बोरमा फिसियो आरो बेफोरबाददिनो फिनानै माने गोबां बेफोरबायादि ओ जोंनि ओनसोल खाथि खाला ओनसोलफोराव माने बे बेबायदि बोरमा फार्म दाउ फार्म बेफोरदि ओ लानाय गोबां सुबुंफोर दङ आरो ना जोंनि खाथि खाथि खाला ओनसोलाव आथिखालाव माने फोरनिबो माने गोबां माने औ बेफोरखौ लानानै बेफोरखौ फिनानैबो बेफोरबायादि फार्बाननाबो गोबां रां मोनो जेरै उम बेनि बेलायाव माने सरखारफोराबो गोबां बेफोरबादि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होयो आरो जेरैहाय अमा दाउ फिनो माने बेफोरनिबो गो गोबां अन्थब होयो आरो बेबादिनो आथिखालाव माने गोबां बेफोरबायादि ओ दाव अमा बोरमा फिनायनि माने गोबां आदब खायदा फोरोङो आरो ना। ओ बेफोरबादि ओ बेफोरखौ मा बायदिहाय लानांगौ मा बायदिहा आदार होनांगौ माने बेफोरनि जोहै माने बेफोर फोर ओ फोरोङो एबा ओ बेबायदिनो आइजोफोरनि बेफोरबायदि दाउ अमा फिनायनि माने गोबां बेफोरबायदि आदब खायदाफोरखौ माने सोलोंनो सोलोङो सोलोंफैयो ओम बेफोरबायदि आ उम ओ नुनो मोनदों आरोना ओ बेजों लोगोसे माने जोंहा बेफोरावबो गोबां ओ बेफोरो ओ एफा एनै रांबो बेफोरबादि होयो आरो बेफोरदिखौ नुनो मोनदों आरो।
ओ आथिखालाव बेफोरबादि ओ दाउ अमा लानाया माने ओ गोबां सुबुंफोरानो लायो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरा माने बांसिनैनो बेबायाददियैनो जिउखौ खुंबोखायो नङा होमबा ओ बेनि ओंखायनो माने दासिमबो बिसोरो गोबां ओ फ्राय सुबुंफोरानो बेफोरबादि दाउ अमाफोरखौ फियो आरो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा गासैबो सैथो खोथाखौनो बुंदों।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ खेबसेबाव जासिहरबावबाय आरो नोंथां नोंथांजों खावरायनानै जे आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखौ आं नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ औ।
दे बिदिब्ला बेखिनियाव दोनथसै नामा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ